हेलौ औ खोनादों खोनादों।
ओ बेलासि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां नोंथांङा मानोबा फन खालामदोंमोन?
अ आंनि कल खालाम आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना बेनोदि आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथांङा सम होनो हागोन दा?
औ नोंथां सम दंङ दे सावराय जागोन माइरानि
औ बे आयदायानो औ बे आयदायानो जाबाय आबहावा। ओ ओ गासै जिब ओ गासै जिब जुनार थांना थानो मोनसे खैफोद गैयै आलो गोजोन आरो सुबिदा गोनां जायगा नांगौ नंङा होमबा जोंनो। बेबायदिनो ओ बार दै हा बि बिफां लाइफां जुनाद दाउमा दाउसा एम्बौ एनला न' बां। लामा मथर गारि गासिबो ज' जाना मोनसे ओ जर'खा थासारि सोरजियो एबा बेबायदिनो थासारि सोरजिनायखौनो जोंङो मा होननानै बुंङो आबहावा। होननानै बुंङो। ओ बे आबहावाखौ जोंङो ओ ओ जोंनि बे आबहावाया जा आ ओ गोग्गो लाखिनो हायो। सो जों मोजांङै थांनानै थानो हायो आरो जों आबहावा खौ ओ गुबुंले जानायनिफ्राय जोंङो रैखा खालामनांगौ जायो। बे आबहावाया मानिफ्राय ओ गुबुंले जायो ओ माबोरै गुबुंले जायो होनोब्ला जोंनि सुबुं अनजिमाया बांबोनाय लोगो लोगोनो नोगोर सोहोरनि अनजिमा दाथाया बांनो हमबाय। मानसिया जन्थ्र बाहायनो रोंनायनि उनावनो ओ गोबां कलकारखा ना दामिन बायदिसिना फसं फसंनो हमबाय नंङा होमबा? ओ जायनि जाहोनाव बुहुमनि गोबां ओ हाग्रा बारि अरनबारिफोरखौ दानस्रांनानै दानस्रांनानै फोजोबगासिनो एबा गेदेर गेदेर इन्डास्ट्रि बायदि सिना लुगासिनो नंङा होनबा? ओ बेफोरनो जोंनि आबहावाखौ गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो। ओ थाग ओ जोंनि ओ बेबायदिनो ओ हाग्रा अरनबारिफोरखौ दानस्रांनायनि जाहोनाव जोंनि ओ जिब जुनारफोरनि थाग्रा जायगाफोराबो ओ खमायलांनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो ओ जोङो ओ खायसे खायसे जुनारफोरखौ जों गोमालांनायबो नुनो मोनदों। बेबायदिनो बिफां लाइफांनि अनजिमाया खमायलांनायनि जाउनाव जोंनि ओ बोथोरफोराबो ख रानस्राव एबा खरान बोथोर जानाय याव जोङो आबाद मावनो सु ओ उसुबिदा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। ओ आरो बिफां लाइफां बिफां लाइफां नङाब्लाथ' जोङो जिब जुनारफोरा थांनानै थानो हाया नङा होमबा आरो बिफां लाइफां आबो जिब जुनार नङाबा थांनानै थानो हाया मानो होनबा जोंहा बिफां लाइफां आरो जिब जुनारजों गोथ ओ गोथौ सोमोन्दो दं जाय जेरै ओ जिब जुनारफोरा बिफाङा हगारनाय नाय अक्सिजेनखौ लानानै थांनानै थायो आरो ओ जिब जुनारफोरा हगारनाय खौ बिफाङा ओ हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइदखौ बिफाङा लानानै थांनानै थायो नङा होम बा बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफां गायनानै जोंनि बे आबहावाखौ ओ गोग्गो लाखिनो हायो आरो बेनिखायनो जोङो फांसे बिफां दानफायोब्ला जों फांनै बिफां गायनो थाखाय बयखौबो जोङो थुलुंगा होनानै जोंनि आबहावाखौ ओ रैखाथि खालामनानै लाखिनांगोन। ओम बेबायदिनो ओ आबहावा गुबुंले जानायफोरा ओ हाफोराबो हा गुबुंले जानाय ओ दै गुबुंले जानाय बेबायदि ओ सोदोब गुबुंले जानाय बेफोरावबो बेफोरबादि बाहागोआवबो जोंङो मोननो हायो। हां गुबुंले होनोब्ला जोङो हा गुबुंलेया जेरै जोंनि आबाद मावनायाव दा गोदान मुगानि जों आबाद मावनायाव जोङो ओ गोबां आबाद दिहुनो थाखाय जों रासायनारि हासार बाहायनाय फोरनि ओ जाहोनाव जोङो हानि गुबुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ औ औ।
औ ओ बेबायदिनो ओ दैसाफोरनि दै ओ दै ओ दैनि गुबुंनाय होनोब्ला ओ दामिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय गारजानाय मुवाफोरा ओ गोबां दैसा लङानि दैखौ गुबुंले खालामनो हायो आरो आबाद थिलियाव बा बाहायनाय बिस गोनां मुवाफोराबो ओ हाखौ खहा खालामनायजों लोगोसे जोंनि दै ओ दैफोरखौबो खहा खालामनो हायो आरो गुबुंले खालामनो हायो औ। बेबायदिनो जोङो बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो गासैखौबो जोङो ओ आबहावा जोंनि आबहावाखौ ओ रैखा थि होनो बा गोग्गो खालामनो जोङो बयखौबो थुलुंगा होनांगोन आरो।
औ।
ओ आबहावानि रोंगौथिनि सायाव आं नोंथांनो बेखिनिखौनो एसे मायनानै होनाय जाबाय।
अ बिदिब्ला नोंथां आङो बे औ बिदिब्ला नोंथां आं बे आबहावा आबहावानि सोमोन्दै एसे नोंथां
औ।
जोंहा बुंनो थांब्ला आबहावा होनबा जोंहा जेरैहाय जोङो गासिबो माने जोंना बारहावा बा बेफोरखौ लानानै जायो जेरैहाय नोंथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय जे जेरैहाय जोङो गोबां माने टाउन सहरफोराव बा जों सुबुं मानसि थांनाय फैनाय आहावाया गाज्रि जायोबा बेफोरबायदि गुबुंले जायो आरोना बुंनो थांबानो जेरै जोङो सा आंनि
औ औ
खालामनांगौ जायो आरोना। होमबा जोंहा बेफोरावबो गोबां खहा जायोबा बे बेफोरावबो जोंहा आबहावाया गुबुंले जानो हमो बेजों लोगोसे गोबां टाउन सोहोर बा गिदिर गिदिर बेबादिनो इन्डास्ट्रि बा दामिन कल कालखाना बेफोर बायदिनो गोबां बायदिसिनाफोरा जोंनि आबहावाफोरखौ बा जोंनि थासारिफोरखौ जोबोर गुबुंले खालामो आरोना।
औ औ औ थारैनो।
लोगोसे बुंनो थाङोबा जेरै जोङो बायदिसिना जेरै जोङो मैगं थाइगं आबाद मावनाय जायो मैगं थाइं आबाद मावनायाबो मुलिफोर बाहायनाय जायो बैफोर बैफोराव जोङो गोबां मुलिफोरखौ माने जोङो
बा बेफोर गासै मुलिफोरा हायाव थायोबा जोङो बेबायादिनो जोङो हायावबो। हायाबो गोबां गेबेंनाय बा हा गेबेंनाय बेफोरबदि गोबां रोखोमनि माने होयो आरोना अ बेजों लोगोसे जेरै जोङो बारमण्डल बा जोंनि हां लानाय बा बेफोरावबो जोंहा जेरै जोङो दंफां लाइफांफोरनि जेरै जो असिजेन मोनोबा जोंनिफ्राय जों कार्बन डाइ जोंनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइद होबा बिसोरो ओ-लानाय जायो आरोना।
औ
औ अ थिग बेबादिनो बुंनो थाङोबा नोंथाङा बुंनाय बादिनो देलै ओ-जेरैहाय जोङो बा जोङो। उम आबाद मावनायफोरावबो जोंहा गोबां रोखोमनि मुलि आरि बाहायनाय जायो बेफोर मुलिफोरखौ जों बार दैमा दैसाफोराव बा जों बेफोरनिफ्राय दैखौ हावखां हावखांनानै लांनायफोराव बैफोरावबो माने दैमा बबा मायफोराव मुलिफोरा बा एसेब्लाबो थायोबा बोहैलाङो बेफोराव मान जोंनि दै फोर माने गोबां गुबुंले जायो आरो ना। बेजों लोगो जोङो खायफा खायफा मानसिफोरा दैमा बा बेफोरनि दैमा फोराव दैमाफोरनि दैखौ लांनानैहाय सोरबा जि सुयोबा बेबायदिनो बिसोरो बा ओ-लोङो‌ बा खायफा बेफोरबायदि नुनो मोनो आरोना दुगैयो बे बेफोराव जोंहा माने गोबां बेमार आजारफोरा सोमजिनो हागो। बेफोराव जोंहा
औ औ
औ बेफोरबादिनो जोंहा आरो बुंनो थांबाव्ला जे दंबावो जे जोंहा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
जेरै जों आथिखालाव गोबां ओम गोबां रोखोमनि इन्डास्ट्रि बा बिदिनो दामिन दामिन गो माने गोबां गोदान गोदान बा बेफोरबाददि ओ-बायदिसिना इनस इन्डास्ट्रिफोर खुलिनाय जायो आरोना। जोङोहाय जेरैफोराव जोंहा नायनो थाङोब्ला जों गोबां गाज्रि गाज्रि मैला मैला मैला मैला -था फोर जाया गैया बेखौ गारनानै दोनो बा बेफोर बैफोरनि गाज्रि मैला इथिफोरा माने जोंनि देहाफोरखौ बा खहा खालामो बा गाज्रि माने आबाफोरखौ जो खालामनो हमलाङो आरो ना। जेरैहाय जोङो साननो थांब्ला जोंहा माने जोङो गोबां हादानफोराव माने जोङो गोबां मानसिफोरा बाहा जायोबा बेफोराव जोंहा माने गोबां हादाननि अरनबारि बा दंफां लाइफांफोरखौ जोङो दानस्रिंलाबायना बा हाग्राफोरखौ हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो स्रांलाबायनानै जोङो न' लुनानै थाहैनांगौ जायो आरोनाा थाहैनाय नुनो मोना बैफोरो जोंनि आबहावाफोरखौ जोबोद गाज्रि खालामो होननानै बुंनो हायो आरो मानो दंफां लाइफां बा बिलाइफोरखौ जोङो दानस्रांनांगौ जायो बेफोरनिफ्रायबो जों गोबां आबहावाफोरखौ माने गाज्रि खालामनो हमो आरोना
ओ बुंनो थाङोबा जोंहा गोदो गोदाय समावहाय जों बांसिन मानसिफोरानोबा गोबां सुबुं अनजिमा बा बेफोर बेफोरबायदि सुबुंनिजमा बांनायावबो जोंखौ जोबोरैनो बा गोहोम खोख्लैयो बा एबारानो जोंहा गोदो गोदाय माने गोबां मानसि मानसिफोरानो बा गावसोरनि न' बा गावसोरनि गामि ओनसोलफोरखौ गारनानै माने गोजा गोबां गोदान गोदान गोदान गोजान जायगाफोराव माने हादान जाहोयोमोन आरो ना
औ औ थारैनो
दान जाहैनो माने बिसोरो गोबां हाग्रा बंग्राफोरखौ बा दानस्रांनानै बा बेफोरबायदिनो अरनबारिफोरखौ माने बिसोरो फोजोबस्रांनानै गावसोरनि थानो औ थानायनि थाखाय थारमाने न'आव बां लुनानै थाहैयो आरोना बेफोरावबोा जों माने गोबां हेंथा होदों बा बेबदिनो जोंहा जेरै जिब जुनारफोराबो खायफा खायफा जिब जुनार फोराबो दंफां लाइफांफोराबो बैफोरनि जाउनावनो माने गोमालांनो हमदों आरोना अ गोदो गोदायनि समावथ' जों अरनबारि अरनबारिफोराव बा जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव गोबां माने
औ
हेल'
औ खोनादों
औ माने जोंहा गोदो गोदाय समाव माने गोबां अरनबारिफोराव बा बेफोरबायदिनो गोबां माने गिदिर गिदिर माने दाावमा दाउसाफोर दङमोन होनना जों मिथियो आरो ना बैफोर मानो जोंनि अरनबारिफोरा गोजोबस्रांलांनो हमनाय एबा हादान जा ह्रा दानसांनो हनाय बेफोरनिावनो जनि थानायफोरा सोलायलांदों सोलायलांनायनि जाउनावबो माने गोबां सुबुंनि अनजिमा खुंनायनि बेलायाव म गोबां दाउमा दाउसा बा बिदिफोर दंफां लाइफां जिब जुनारफोराबो गोमालांनो हमदों आर ना जायनि जाहोनाव बिसोर बा थानो जायगा गैयि बा बिसोरो बेनि थाखाय माने गोमालांनो हमदों आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय बा बेफोरबायदिनो बेफोरखौबो बुंनांगोन आबहावाबा आफायाव जोंहा जेरै गाज्रि जाबोनो हमदों बा आथिखालाव गोबां टाउन सहरफोराव माने गोबां माने बिसोरनि बारहावाया गाज्रि बा बिसोरो दुंहाव थासारि बा बिसोरनाव दंफां लाइफां बांद्राय फ्राय मोननो थाङाबा
बेफोराव गोबां गाज्रि फिथा गावस जोंनि गाज्रिफोरखौ माने बिसोरो
औ
हेल'
औ औ खोनादों नोंथां
औ बुंनो थाङोबा ओ जोंहा बेबादिनो जायो आरो ओं बेबादिनो जायो आरोखि खि माने जोङो गुबुन टाउन ओनसोलफोराव नायनो थाङोबा जों गाज्रि मैला मैथाफोरखौ बार सोहोरनि बेफोरखौ बिसोर माने जानला मानला जायगायावनो गारनानै दोनो आरोना
औ औ थारैनो
जाहैबाय जोंनि आबहावाया गाज्रि जायोबा बिसोरनो गासै जोङो मैला मैसे माने जोंनियाव गेस बायदिफोरा जायो बेफोरनिफ्रायबो जों गोबां गाज्रिफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो जा जोङो बेनिफ्रायबो जोङो गोबां आबहावा गेब्रेंनाय बा जोंनि थासारि ब्रा बा बेफोरो जोंहा गोबां गाज्रि जायो आरो ना
औ औ थारैनो
बिदिबा नोंथांजों सावरायनायखौ बेखिनियानो
औ औ समाबो जाबाय नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ दे ना औ